अ खोनादों नोंथां हेल'।
अ जों दा मोसौ। अमा बोरमा बेखौ बोरै फियो बिनि बागै राय्लायगोन।
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनो आङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ जों अमाखौ फिनो गोनांबब्ला। सिगाङावनो जोङो। न' न' लुग्रोनांगोन। थिंनि थिंनि एबा प्लास्टिकनि न' लुग्रोननानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ बिनि उनाव जोङो औवानि। जोङो बेरा दुमना होनांगोन। बिराद दुंखां बेरा दुंखांनायनि उनाव जोङो बेखौ अमाखौ खानानै दोननाय जायो आरो।
आनांगौ।
अमाखौ जोङो ओ रुनाय मा होनो रुनाय थास' बिदि थासप'नि गांखं बेफोरखौ रुनानैबो होयो। आरो गुन्दै गुन्दै होयो। जेराव। माइनिफ्राय माइरंनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दै। खौ होनाय जायो।
अनोंनि।
बेनि उनाव। अमाया फुंनायनि। हासार बायदि। दानाबो होनाय जायो आरो।
नंगौ।
अमाखौ बोरै जोथोन लानांगोन होनोब्ला। जोङो अमाखौ खानानै दोनबाय थानांगोन। अमा अमाखौ खायाबा हा उरलाबायायनानै जायगाफोरखौ लेथ्रा खालामो ओरयो ओंखायनो मोजाङै खानानै दोननांगो
नांगौ
बेखिनियानो अमा फिसिनाया मोसौखौ बोरै फि फिनांगौ होनबा जोङो मोसौखौ फि फिसानिफ्रायनो गोदोरसिम एसे मोसौआ एसे गो गिदोर जाबा जोङो बेखौ खानांगौ
औ नोंगौ
खानानै एबा जोङो मोसौखौ दुब्लियाव गांसो गोनां जायगायाव खानानै दोनो आरो
औ नंगौ
ओ बिदि दोननानै बेखौबो न' न' लुनानै दोननाय जायो आरो
ओम नांगौ
बेनि उनाव मोसौखौ माबाफोर ओ जारसि मोसौबो थायो जार सि मोसौ जारसि मोसौ जारसि मोसौखौ फिनो थाखायबा जोङो बिराद साब सिखोन लाखिनांगौ आरो जायगाफोरखौबो बेखौ न'आव न' सिङावनो खाना दोनबाय थानाय जायो नालाय बिनिखायनो बिनिखायनो बिनो गांसो हानानै लाबोनानै होनांगौ जायो आरो बेनि उनाव जोङो गाइखेर लोंग्रा बेखौ मोनो आरो बांसिनानो
नंगौ
बिनि उनाव जोङो बोरमाखौ बोरै फियो होनोब्ला बोरमाखौबो बिदिनो न' न' लुग्रोनानै बेयाव खानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बोरमानो ओ गाम्बारि बिलाइ मिस्थां बिलाइ हाख्लायनाबो होनाय जायो आरो
औ नंगौ
आरो दुब्लिफोरावबो खाहैनानै जोथोन लानाय जायो
औ नंगौ
गो आगोलनि दिनावथ' ओ मोसौफोरखौ फालो फालो लायोमोन न'खरसेयावनो बिनि उनाव ओ हाग्राफोराव गुमहैयोमोन आरो
औ नंगौ
आंनि मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो मिथिहबाय एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां अमा अमाखौ बोरैथि होमब्ला जोंना जोङो उन्दै जों गोरलै फिसा फिसा बायना लाबोनांगोन बायनायनि उनाव जोङो बे अमाखौ जोङो मोनसे अमा गन्द्रा न' बानायनानै गावसोरनि थाग्रा जों बानायो
औ
बेयाव जोङो दोननाय जायो आरो अमाखौ आरो बे बिसोरनो जोङो थास' थास' हाग्रानि थास' बेफोरखौ हानानै रुयो बिदिनो मैगंफोर बायदिसिना मैगं ओमफफ्राय गुन्दै बिदिनो बेफोरखौ बिसोरनो जाहोनाय जायो आरो आरो दाना हा होननाय मोनसे हासार लांनाय बायदि बेखौ जोंना बे बिसोरखौ जाहैयोबाथाय जोंना बे अमाया थाबनो देरो आरो
औ
अमा फिसिब्ला जोंना जोबोर मुलाम्फा दं अमा फिसिनायाव जेरै जोङो अमाखौ बेबायदिनो दाम खमाव बायना लाबोनानै आदार बिदिनो रुनाय थास' हाग्रानि थास' मैगं बेफोरखौ जाहोनो नागिरै बेफोरखौ लानानै जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंना बोरमाखौबो बिदिनो दानि होननाय बायदि अमा गनन्द्रा बेबायदिनो बेनाबो बोरमा गन्द्रा बेफोरबायदि बिसोरनो न' थाग्रा न' बानायना होनाय जायो जोंना
औ।
बिदिनो जोंना गोबां मानसियानो जेरै बोरमानि बोरमा फार्म खालामो आरो बांसिन अमा फाराम बोरमा फाराम बेबायदिनो बेफोरो बिजनेस मोनसे
औ
बेफोरनो जोङो बेबायदिनो दंफांनि बिलाइ जेरै गामाइ दा बेफोरनो द बिलाइ हाग्रा गावसोरनि आदार जाग्रा जेरै बेफोरबायदिनो बिसोरनोबो बेबायदि होनाय जायो
औ।
आरो बेनि उनाव बिसोरखौ
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
फोथाराव लांनानै गुमैनायबो जायो आरो गुमैनाय माने खाना दोनहैनाय आदारनि थाखाय बेबाय आदार जानो थाखाय थ जायदिङा बेबायदिनो जोंना मोसौखौबो बेफोरबायदि गलि बिसोरनि थाग्रा बेफोरबायदि बानायना दोनो बेबायदिनो बिसोरखौबो बोरमाया जेरै गांसो बेफोरबायदि जायो बेबो मोसौआनो बिदिबो जायो आरो बिसोरखौ बिसोरो गोबां रोखोमनि मोसौ दं
औ
मोसौ गाय मोसौ हालुवा जेरैनो दानियाद जारसि मोसौ बलद बेबायदिनो दङ जोंना मोसौ मोसौ मोसौ गाइ होनबा जोंना जोंनो बे गाइाया जोंनो आदार जफ्राय आदार माने गाइखेर माने गाइखेरखौ जोंनो होयो आरो मोसौ गाया
औ।
आरो मोसौ हालुवाया जाहैबाय जोंना हाल एवनाय बेफोराव खामानि होयो आरो
उम।
हालेवनाय बेफोरबायदिनो आबाद मावनायाव बांसिन मोसौ हालुवाया मदद होयो आरो
औ
बेबायदिनो नों दानि होनलांनाय बायदि जारसि मोसौ बे गाइखेर बांसिन होयो बेफोर बिदिनो आरो
नों होननाय बायदिनो जेरै जोंना बुंनो थाङो बा मोसौ हालुवा मोसौ हालुवाया मोसौ हालुवा नङा मोसौ बलद मोसौ बलद होनना बुंनो थाङोबा जोङो मोसौ बलदा जोंना जेरावबो माने खामानि होयि मोसौ होनना बुंजायो आरो नोंथां।
औ
बेखौ जोंना मोसौ गाय लाबाथाय मोसौ बलदखौ नांगौ।
बेबायदिनो जोङो मोसौ अमा बोरमाखौ बेबायदि आदार एबा थाग्रा न' बानायना होनानै जोङो मोजां जोथोन लाबा मोजांसिन जायो आरो नोंथां।
औ
जेराव जों जोथोन लाबा बिसोरो बिसोरो बारा एसां बेमार आजार जाया आरो।
औ
बेबायदिनो आंनि मोनथिनायाबोथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङा दसे सम फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ मोसौ जारसिखो जोङो बलद मोना आरो मोसौ ओ दामब्रा बायदि मोना। बेखौ जोङो जा सिखौ मोसौ जारसिखौ जोङो बिजि होनानै बिजि होनानैसो फिसा खामनायखौ बांसिन नुयो आरो‌।
औ नोंगौ।
औ मोसौखौबो होनाय नुयो। अब्बा अब्बा ओ बांसिनानो मोसौ जारसिखौ क्रस खालामो आरो
औ नंगौ
खरस खालामनानै फिसा जाबा गाइखेरा बांसिन मोनो‌।
औ नंगौ औ नंगौ
मोसौनियाव ओ खमसिन मोनो आरो गाइखेरखौ बिनि थाखायनो ओ मोसौ जाारसिनो बांसिन गांसो हानानै होनाय जायो। न' सिङाव खानानै औ बिदिनो बायदिसिना हाग्रा जाग्रा गांसोफोरखौ हानानै हैनाय जायो आरो
ओं नोंगौ
नों दानि बुंलायनाय बायदि ओ फिस बायनानै फिसानिफ्रायनो मोजाङै जोथोन लानानै उम जोथोन लानांगौ जायो आरो बिफोर बिसोर बिफोरखौ।
औ नोंगौ
दा जोङो नुयो मोसौखौबो गुमैनाय‌। बारि बारि लांनानै बोरमाफोरखौबो नुयो। मार जोथोन लानांगौ आरो ना अबावबा बेलेगफोरनि आबादफोर मावनायफोरखौ जायो नामा अबावबा थांबाय नामा सोरबा लांबाय नामा बिदि साननानै जोङो गुमहैनाय जायो आरो
औ नांगौ
बिनि उनाव जोङो मोसौखौबो गुमनो थाखाय मानसि लानायबो जायो आरो ओ सेजौ बा बाजि बिदि मोसौ फार्म खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो बोरमाखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो
औ नंगौ
आं मिथिनायाथ' बारा मिथिला आङो आंना मिथिनाया बेखिनियानो नोंथाङाबो एसे मिथिबावोबा फोरमायनो हागोन नामा खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन ना